आ हेल' हालौ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
हेलौ नोंथां औ
औ नोंथां
सानजौफु समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय।
औ आंबो बे सानजौफु समनि जा गोजान हामलायनायखौ आं नोंथांनोबो जासिहरबाय
औ आसा खालामो नोंथांनि देहाया जेब्लाबो गोग्गोयैनो दङ आरो जेब्लायबो गोग्गोयैनो थागोन।
औ साबायखर थाबाय
अ नोंथांजों आङो मोननैसो ओ बाथ्रा सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ
अ नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनाब्ला दान्दिसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंजों सावरायजागोन ना?
हागोन नोंथां ओ मानो हाया जानो
औ औ
औ
अब्ला जोंहा दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा औवा बिफां
औ औ
बे औवा बिफाङा गोदोनिफ्राय लानानैहाय
औ औ औ
बेवहाय जोंखौ बे औवा बिफाङा माबायदि जोंखौ हेफाजाब होबोदों
औ
औवा बिफाङा जोंनि थाखाय थारैनो बेसेबां गोनांथि?
औ नोंथां
आरो औवा बिफाङा जोंनो मा मा खामानियावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो
औ औ
जोंनि थांना थानाय जोंनि सोलिफुबाय थानाय जिउआव
औ।
बेनि सायावनो आङो सावरायनो होननानै सानदों आरोखि नोंथां।
औ दङ हागोन थारैनो ओ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन ओ जोंहा दा औवानि गोनांथि होननानै बुङोब्ला। गोनां गोनांथि माने दिनैनि दिनाव आरो गोदनि दिनाव गोनांथि होन्नानै बुङोब्ला जों औवा।
औ।
बे औवाया जोबोरैनो जोंहा मा होनो हेफाजाब होनाय
औ।
मोनसे जिराद जाय जाय जिरादा जोंखौ माने गोदोनिफ्राय दिनैसिमहालागै माने ओरैबायदि हेफ हेफाजाब होदों ओरैबायदि मदद होबोदों मान ओ गासैबो बिथिङाव नङाब्लाबो बेयो खायसे बिथिङाव जोंखौ मदद होबोदों बा गोख्रोङैनो जोंखौ मदद होबोदों।
औ औ नोंथां।
जेरै जोंहा गोदोनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवा बे औवा ख खौ जों बाहायनानैनो जों गोबां बा थांना थानायनि ओ बा जिउ खुंबोनाय जा राहायाव जोंहा जोबोर गोहोम खोख्लैनाय मदद होबोदों। जेरै जोङो औवाजों जोङो थांना थानो थाखाय जोंहा गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा न' बे न'खौ जोङो बे औवाजोंनो जोङो गोदोनिफ्राय लुनानै लाबो दोलुना लायोमोन आरो जों बे औवाजोंनो खायसे जोंहा देहाखौ रेस्ट होनो थाखाय जों हामा औवानि जों बिसनाबो बानायना लानो हायोमोन
औ औ
जोंहा मैगं थाइगं गायनाय सम समावबो जोंहा बै मैगं थाइगंखौ मोजाङै जो ओ मोनसे
मानला होनो थाखाय आरोखि
मानला होनो थाखाय जोंहा बै औवाखौबो जोङो गोदो बाहायोमोन बा एसे ओ औ सां लुना बाहायोमोन आरो खायसे जिरायनाय समफ्राव जिरायनो थाखायबो जों बे औवाजोंनो जे जिरायग्रा बा सियार
औ औ नोंथां औ
टुल बेफोरबायदि जोङो बानायनानै लाबोनायखौ जोङो नुयोमोन आरो
औ औ औ
दा दिनैनि दिनैनि समावबो बे औवायानो बे औवायानो जोंखौ माने गोबां मदद होबोदों दिनै जोंहा न'फोर लुनो थाखाय जोंहा बे औवाखौ गोनांथि जायो जेरै जोङो दिनैनि दिनैनि दिनावथ' जोंहा गोबां बा जोंनि गामि बा सोहोर फोराव जोंहा मा लुयो गिदोर गोिदेर न' लुयो बिल्डिं लुयो सोरबा सोरबा सोरबा इथाजों न' लुयो स' बेफोरबायदि न' लुनायाव बो जोंहा मा बे औवाया जोंखौ मदद होयो ।
औ औ
मारै म दद होयो होननानै बुङोब्ला खायसे जोङो ओ न' लुनो थाखाय जों गिबियाव जोङो ओ बेखौ मा खालामो बे थालाय होनायनि फ्राय लानानै एकदम जोबनायसिम बे औवानो जा बाहाय खिखौ जों नुयो आरो
औ औ नोंथां ।
आरोबाव जोंहा दिनैबो बै मैगं थाइगं बायदिसिना आरदि जानो थाखाय जोंहा ओ बेखौ मानला होनो थाखाय बा बेवहाय जिरायहोनो थाखाय जोङो बेखौ मा बाहायो जोङो दाबो जों औवानि सांफोर बायदिसिना जों बानायनाय खौ जों दिनै नुयो आरो आरो जोंहा गोदोनिफ्राय नै दासिमहालागै जोंहा बे औगाया मायाव गोख्रों मदद होबोदों होननानै बुङोब्ला जों ओंखाम मै गं जानायाव जों जा बाहायो नङा होमबा खायसे गेस बाहायो खायसेया सौखायाव अर संनानै ओंखामखौ सङो । बे ओं खो ओ जेब्ला जों सौखायाव ओंखामखौ सङो । बे औवाखौ जोङो गिबियावनो दाननानै ओ बेखौ सिंख आरामसे बननि महर होनानै जोङो बेखौ मा अर सुयो । अर सुनानै जोङो ओंखाम मैगं फाजा बे बायदि सिना जोङो ओ जानायावबो जों बे औवाब बाहायनायखौ जों नुयो आरो
औ औ।
ओ आरोबाव जोंहा बायदिसिना जेरै जोङो न'फोराव बा खायसे माबायाव जोङो मा बाहाय जोङो थेलाफोर बायदि बाहायो बेेथेलाफ फोरबायदियावबो जोङो मा होनो बे औवानि जा हेन्देलफोर बानायनायखौ जों नुयो
औ औ नोंथां औ ।
दा दिनै आरोबाव जोंहा मा होनो न'फोरावहाय जोङो जिरायग्रा सोरबा फैयोब्ला जिरायग्रा खालामनो थाखाय जोङो मा दाबो जिरायनो थाखाय जोङो चियारफोर बायदि बा ओ थुल फोर बायदि जोङो बानायनाय थ' जोंङो नुयो आरो खायसे मोजां लेभेलाव अ दा ओ बे नोंथाङा ए बे औवानि जा बाहायथि बा दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय लानानै दैनै सिमहालागै जा बाहायथिखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन ओंथां?
हागोन नोंथां हागोन? अ नोंथाङाथ' माखासे मानि मोजां बाथ्राफोरखौ खोन्थालांबाय दा नैबे समाव आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानो जे औवायनि जा बाहायथि बेयो जोंनि जिउआव थारैनो बेसेबां गोनांथिमार?
औ औ ।
दा जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै औवाखौ जों मालाबाबो नागारनो हाया दा औवा बिफां गोदोनि समावथ' जोंहा औवाजोंनो न' लुयोमोन औवानिनो खुन्था बायदिसिना बानायोमोन औवानिनो आरो जोंहा माखासे बेराफोर न'नि जा बेरा इन्जुर
औ ।
बेखौबो जों औवानिनो हेबनानैहाय बानायोमोन आरो जोंहा लामा सामा बिदिनो बारिफोरखौ मैगं बारि बायदिसिनाखौ जोङो मा होनना बुंगोन बोरमा मोसौफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय मा बेरा दुमनानै जोङो बे औवाफोरखौनो बाहायोमोन आरो अब्ला नोंथाङा बेयावनो नोजोर होनो हायोदि गोदोबो माबायदि हेफाजाब होयोमोन दाबो माबायदि हेफाजाब होयो? अब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नैबे जुगाव जोंहा औवाखौ दासिमबो जोंनो नांगौ जोंहा दिनैनि समाव जौगादोंब्लाबो जौगानाय जुगब्लाबो जोङो बायदिसिना गेस बायदिसिना मोब्लिबजों ओ बाहायनाय जादो मेसिन ओंखाम ओंख्रिखौ संनो हायोब्लाबो दासिमबो जोङो मा खालामो औवानि बल बाहायनानैहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि सङो औ साहा फुदुङो बेबायदिनो अर सुयो। माब्लाबा गोजां बोथोराव गोजांब्लाबो बे औवाजोंनो जोङो मा सायो अर सायो आरोखि आरो दिनैनि समाव नायनो थाङोब्ला जोंहा गिदिर गिदिर नोंथाङा बुंनो बिदिनो बिल्डिं बायदिसिना न' ओ जा इथा जों लुनो लुनाय न' बैफोरखौ लुनो थाखायबो मा जेब्ला जोङो जों गाखोनो थाखाय एबा गोजौआव मोनैब्लाथ' जोङो जों सहैयाना बिनि थाखाय मा औवानि सां बानायनायनिहाय बे फाखा न'फोराव जों सां लुनानैहाय बे बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो नैबे समाव जोङो नो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो औवाखौ जोङो आरोबाव मेसिन बायदिसिना दारिमिनाव मा खालामो लांनानैहाय जा जोंना लेखा बिलाइ बानायनाय बे लेखा बिलाइ बिलाइ बानायनायावबो जोङो मा औवाखौनो बाहायनाय जायो आरोखि
औ औ
आरो गोरलै समाव जों नुनो थाङो मा जेब्ला जोङो द दैमा आरि बायदिसिना जेब्ला जोङो बारनो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया जायो
औ औ
अब्ला जों मा औवानिनो मा दालां बानायनानै लायोमोन आरो।
ओ
औवानि दालां बानायोमोन दानि जुगावथ जोंहा बायदिसिना इथा, अन्थाइ, बाला बायदिजों सिमेन्ट आरिजों बानायनानैहाय जों दालां बानायो। नाथाय गोदो समाव थ बेफोर गैयामोन नालाय।
औ
बे औवाजोंनो हेबनाय जा दालां बेफोरखौ जोङो बानायोमोन आरो।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा औवाया जोंखौ गोबां मदद होबोदों। फिसा खामानिनिफ्राय लानानै गिदिर खामानियालागै जोंहा औवाजोंनो माखासे मानि ओ मा नांगौ बायदि जोङो औवानि हेफाजाबखौ लादों आरो।
औ
आरोथ' जोङो गोदोनि समाव बांसिन नुनो मोनोमोन दाबो नुयो दाबो जोंहा बाहायो जानाय हिसाबैहाय होननानै बुङो। औवानि जा गोरलै बे औवा मेवाइखौबो जोङो मा आदार हिसाबैबो एबा जामुं हिसाबैबो जोङो बेखौ जानाय जायो एबा बाहाय नाय जायो आरो। बे औवा मेवाइखौथ' जोङो मख'नो गोनां बर'निनो ओंख्रि होननानै बुंनांगोन।
औ
औवा मेवाया थारैनो जोबोद गोथाव ओंख्रि जायो।
औ
बेखौ जोङो बांसिनानो औवा मेवाइखौ खारै ओंख्रि सङो आरो। आरो औवानि जों औवा मेवाइनिनो आसारबो बानायो। जाय थारैनो जानायाव जोबोर गोथाव जायो। औ अब्ला औवाजों जों मा गोबां मानि खामानि एबा हेफाजाबखौ मोननो हायो आरो औ नोंथां।
साबायखर थाबाय। ए नोंथांजों बे औवानि गोनांथिखौ सावरायनो मोननानै बा खायसे गोबां मिथियै खोथाखौ नोंथाङा जे फोरमायलांबाय बिनि थाखाय साबायखर थाबाय।
औ नोंथा
आरोबाव नोंथांजों उनाव इयुनाव ओ मोजां मोजां टपिक लानानै सावरायनो मोनगोनखौ आं आसा थिबाय। गोजोन्थों।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो अ नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैहाय आंजों ओ रायज्लायनायनि थाखाय आरो सावरायलायनायनि थाखाय नोंथांखौ आं जोबोर रोजा रोजा साबायखर बाउहरो। आसा खालामो उननि समफोराव जोङो आरोबाव बायदिसिना आयदाखौ लानानैहाय सावरायनो मोनबावगोन गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।
गोजोन्थों।